ओम मा खामदों?
खोनाबाय?
नै मा खामदोलै? माख
हैद दङ। खोनायाखै
ओम खोनादो खोनादो। खोनादोंलै। खोनायाखै नों खोनायाखै?
खोनाबाय खोनाबाय।
ए मा खामदों?
ओइद सा लोंनो नागिरदों सा। सा लोंनो नागिरदोंलै सा।
ए
फै लोंनोबा थाबायना फै।
मा मेथाय?
मेथाय गैयालै।
मानो?
थेब्लेटफोरखौनो जाला बायगोन। जेबो गैया। हो?
थेेब्लेदखौनो जानोसै? जारला जागोनलै।
नोंबो जानो नामा?
थोद आं जायालै।
जाया होमबा?
आं जाथ'ला आदा। खोनादों।
लाव स्पिकारा जायो नामा लाउड स्पिकाराबबो जाया थै ओइ फेन लगाय गरमथारलै ओइ बिसकटसो
बिस्किट ना बिस्कुट हा। खोनायाखै
खोनायाखै नामालै?
बोरो हरखो फनखोलाय
ओम हायो रा मानसियानो खाथियाव थाना रायलायाखै नामारा हो। हेल' बे। हेल'
दफैयाखै। आया।